हेल'
औ
खोनदोंना नोंथां?
औ खोनादोंना?
औ औ औ नोंथाङा बे समाव मा खालामगासिनो दङ?
हा
नोंथाङा मा दा मा खालामगासिनो दङमोन?
ओ-दायोथ जेबो खालामाखै फ्रि दं दे।
नोंगौ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकनिसो सावरायलनो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ हागोन दे।
टपिकआनो जाहैबाय जोङो नानि सायाव सावरायगोन जिथुनोखि ना होननानै बुंङोबा। जों गोदोनिफ्रायनो जों दैयाव मोनो नाफोर नाथाय। नोंथांमोनथिं गोदोनि ना आरो गोदोनि ना मोननाय। दानि जेनोखि ना मोननाया माबामोनसे फाराग नुनो मोनो नामा? नोंथांमोनथि मा मा ना मोननाय जायो।
अ अ गोदोनि गोदोनि एसे माबा जों मोनबोनाय समावथ। इदिनो
नाखौलाय ओ-इदिनो मागुरफोर इदिनो। मागुरफोर इदिनो थायोमोन आरो ना फख्रि फख्रिफोरावहाय ओ-इदिनो। बामि उम बेफोर थायोमोन आरो गोरि बैसोरथ थाखायोना? फिथिग्रि बोथिया बेफोरथ थायो आरोना होमबाबो गो दै एसे बिदि थानाय नाखौ मोनोमोन आरो। ओमफ्राय ओरैनोथ दायो। बिदि ना मागुर बामि थुरि। बेफोरखौ मोननाया दायो जोंनिथिंजोंहाय एसे। खम जाबोबाय आरो ओमफ्राय। गोदोयोथ बांसिन सिन मोनोमोन ओमफाय दायो ना मोननायफोरखौहाय एसे। खम जालांनो जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरो जोंथिंजायहाय।
गोदोनि ना मोननायबा दानो मोननाय एसे फाराग नुनो मोन नुनो मोना गोदो गोबां ना मोनोमोन ना मोननाय नुनो मोनोमोन नाथाय। दिनैनि दिनाव एसे नाफोरखौ खम जालांनायखौ नुनो मोनो नमा?
औ बिदि बिदि मोनबाय आरो दायो। ओ गोदोफोर माने इदिनो। दुब्लि बायदिसिना बिदिनो दंग इदिनो फिसा फिला फोरावनो माने। गुरहैबानो मोनोमोन आरोना ओमफायो दानिया माने ना मोननाया गोब- बां खम जाबाय आरोना- गोदोनि बायदि नंला दानियावहाय।
न नंगौ जिथुनाखि नोंथाङा फोरमायदोंबो- बाथ्राया गासैबो सैथो नोंगौ जोङो गोदो गोबां ना मोनोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव माखासे जोङो।
ना मोननाय जिथु नानि सुबुं अनजिमा बे सुबुं अनजिमाखौ जों जोबोद खम जानायखौ जों बे समाव नुदों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि माखासे नानि जेनेबा जोङो नाखौ जोङो जायो मानसि सुबुं माहारिया जेबोला जों ना खौ जायो अब्ला जोङो नाया माखासे जोङो बिदै दैफ फु नाय सम जायखौ जोंङो बिदै दै फुनाय समाव जोङो माखासे नाव जायखौ जोंङो नाव नु मोना बे समाव जों माखासे नाफोरखौ जोङो ना उजान जानाय समाव जों नाफोरखौ जोङो जायो बा गुरनानै जायो सारनानै जायो बे समाव जोङो माखासे बिदै गोनां नाखौबो जायो। माखासे बिदि गोनां नाखौ जानायनि थाखायनो दिनै जोंनि नानि जिथुनाखि सुबुंअनजिमा बे सुबुं अनजिमाया खम जादों होननानै आं सानो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव माखासे कारेन्ट सर्ट होनाय माखासे बम गावनाय बेफोरनि जाहोनावनो माखासे नानि सुबुं अनजिमाया खम जादों होननानै आं सानो मानो होनबाथाय ना-नाया नाखौ जोङो गुरनानै जायो नांगौ। जों जे सारनानै जायो नाथाय जे सारनानै जा-जायोब्लाबो जोंनि माखासे माखासे जुदिनोखि जोङो कारेन्ट सर्टफोर होयोबा जे बम होयोब्ला जुदि होयोब्लाथाय जोंनि जिथुनाखि दैयाव थानाय माखासे जिब माखासे फिसा-फिसा ना जायखौ जोङो फुवान होननानै बुङो नंगौ। बैफोर नाफोरा जा फिसा माखासे गिदिर ना, गिदिर नाजों लोगोसे माखासे पुवानफोराबो थैफानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लाखि थैफानायखौ जों नुनो मोनदों माने देस्लाबैयावनो थैयो जायनि जाहोनाव होननानै सुबुं अनजिमाया जोबोद खम जानायखौ नुनो मोनो बुंदों आरो। जालांनायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो, बेनिखायनो जोङो नाखौ जाहाथे जोङो नानि सुबुं अनजिमाखौ जों बांनो थाखाय नाखौ जोङो बेफोरबायदि कारेन्ट सट होआबालासिनो जोङो बेबायदिनो नाखौ जोङो बम ब्लास्ट होआलासिनो जा- जाखादों जों गुरनानै जायो सारानानै जायो अब्लाना जोङो माखासे जोंनि नानि जिथुनाखि बिब्दि जिउ राहा होनानानै सुबुं अनजिमा बेयो बांगोन होननानै आं सानदों, नांगौ जों गोदोयो गोबां ना मोनोमोन जों नाथाय
जों माखासे जों बुंलिया जेरै जों गोबां जायखौ बुंनो थाङोबा जोङो मागुर, सिंगि, फिथिख्रि, गोरि, खावै बायदि रोखोमनि ना जों मोनोमोन जायनि जाहोनाव जों दिनै माखासे नाखौ जोङो मोननोनो थांलिया होननानै जों बुंनांगोन एबा जोङो खम नुयोबा खम मोननो थांसै दिनैनि दिनाव माखासे नाफोरा गैया जायो जाय नुदों दै गेब्रेंनाय होननानै बुंनांगोन जायनि जाउनाव जों हा गेब्रेंनाय होननानै बुंनांगोन दिनै दै गेब्रेंनायनि जाहोनावबो गोबां नाफोरखौ खौ जोङो जिउ खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै दिनै दैनि माखासे दैयाव माखासे केमिकेल होनानै माखासे सुबुंफोरा दिनै नाफोरखौ बुथारनायखौ जों बे समाव नुयो। नंगौ जोङो ना होननानै बुङोबा जिथुनाखि जोंङो गोदो गोबां रोखोमनि गोबां जोङो फोथारफोराव दुब्लिफोराव माखासे जों गुरनानै एंखावरि बायदिसिना गोबां रोखोमनि जोङो नाफोर मोनो नाथाय जों दिनैनि दिनाव दुब्लिफोराव दुब्लि फोथाराव जोङो नाफोर मोननो थांलिया दैल' जाजोब्बाय फोथारफोराव ना होनायखौ जोङो एसे नुनो जायनि जाहोनाव लानाय बिथिनि सुबुं अन सायनाय-समायनाय लोगो लोगो जोङो दिनै नानि जिथुनाखि बे बेसेन बांनायखौ जोङो गोबां खोब गोख्रोयै जों नुनो मोनदों माबा नानो बेसेना गोख्रै बांनायखौ जों नुनो मोनदों नंगौ नाखौ जोङो जानांगौ जोंनि थैनि थाखाय मोजां गरम बोथोर जेथु गरम बोथोराव जोङो गोबां रोखोमनि ना मोनो आरो माखासे सुबुंफोरा बेखौ फालांगि हिसाबै मिथिनाय जायो जेरै फुख्रिफोराव जों गोबां रोखोमनि। ना मोनो फियो फिसिनानै दोनो जेरै थाइलेन थाइलेन मागुर बिदिनो माखासे बिदिनो ग्रास काप बेफोरबायदिनो माखासे कमल कात। रौ मेरगाम बेफोरबायदि नाफोरखौ जोंनि सुबुंफोरखौ फिसिनानै बेबायदिनो जोङो जानायखौ हेफाजाब फिसिनानै जोङो गुबुन खाथि खालानि हाथाय बाजारफोराव जों फाननायखौ नुनो मोन्दों। खिन्थु बेबायदिनो दिनै ना होननानै बुंनो थाङोबा दिनै जोंनि दंग'फ्राव गोबां ना थायोमोन गोदोयो नाथाय जोङो बोनना बो मोनोमोन नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव बिदिनो बोननायबो बोननानैबो मोननो थांला बा एसे नानि जिथुनाखि खमायनाय बे नानि खमायनायख एसे खम जालांनायखौ आं दिनैनि दिनाव नुहुरो आरो। गोदोथ' गोबां ना मोनोमोन गिदिर गिदिर ना मोनोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव एसे बेफोरबायदि गिदिर नाफोरखौनो जोङो नुनो मोनलिया। जेरै जों ओ पास केजि सय केजि बेफोरबायदि जानाय बे ना बारलिफोरखौ जों जेरै नुनो मोनलिया। गोदो दिनाव जों नुनो मोनोमोन गोबां ना मोनो नुनो मोनदोंमोन गोबां ना मोनोमोन गोदो। उजानफोराव गोबां ना ओंखारोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव उजानफोराव जोङो एथ' मोननो थांलि बारा इसेबां गोदोनि बायदि मोननो थांल ना। फ्रा य खम जालांबाय गोदै जोंनि जयैनो जेथिया आं बुंखाबाय जेनोखि जोंनि सुबुंफोरा बम होयो। सट होयो सट होनायजों लोगोसे माखासे बिमाजों लोगोसे माखासे फिसाफ्राबो थैफाजोबनाय खो जों हमनो मोनो। लोगोसेनो जिथुनिखि उजान समाव माखासे नाया बिदै दैनाय बै बिदै दैेनाय समाव जों माखासे नाफोरखौ जोङो हमनानै जानायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि नानि जेथु सुबुं अनजिमा बे सुबुं अनजिमाया खम जादों होननानै बे समाव बुंगोन आरो। नोंगौ जोङो नाखौ जोङो जायो। सुबुंमाहारि हिसाबै आरो जोंनि बर'फोरा माखासे जों ना गुरनाबो जोङो जायो ना फाननाबो जों जाग्रा जों सुबुंफोर दङो। जोङो नाखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगायावबो जों लाबोनानै जोङो नाफोरखौ जों फिसि फैनाय जायो। जेरै
औ।
गुबुन जायगानिफ्राय गेजेराव नाफोरबो फानफैयो एबा जोंनि जायगानि नायाबो गुबुन दाबसिन जायगायाव थाङो थिग बेबायदिनो जोंनि दिनैनि दिनाव जोङो नानि बेसेन नायोबाथाय गोबां जोङो बांनायखौ नुनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सिंग्रा नाफोर होनना जायखौ जों नुनो एसे खम जा-जानो हमबाय। जोंनि गेजेराव माखासे फिथिख्रि नाफोरखौल'सो जों नुनो मोनसै। गोरै नाफोरखौ बे एसे खम नुनो मोनबाय दिनैनि दिनाव बारलिनाफोरखौ एसे खम नुनो मोन्दों। ओमफाय जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जुदि सर्ट होआबालाय नो बेफोरबायदि खम गवालासिनो जुदि जोङो नाफोरखौ बेबायदिनो जुदि जोङो गुरनानैल' जाबाय थायोबाथाय जे सारनानैल' जाबाय थायोबाथाय अब्ला जोंनि माखासे फिसा फिसा नाफोर जेनबा फोरा देरनायनि मोनसे सान्स थायो लामा थायो जायनि जाह' जों जाह'नाव बे नाखौनो जोङो देरबाथाय उनाव मोनजाफिननाय जायो आरो। मानो होनबाथाय जे जोङो सारनाय लोगो लोगो बे जेराव जियाव माखासे नाम्बारफोर थायो। जेरै बार' नाम्बार थेर' नाम्बार नाथाय बैफोर जेखौ साननाय लोगो जों बार' नाम्बारनि नायाल' फैगोन बा पन्द्र' नाम्बारनि नायाल' फैगोन नाथाय बिनि फिसा सिननाया बे जेयाव गाखोनाय नङा बा फैनाय बिनि जा होनावनो होमबाना बेनि जाहोनाव बै नाया बासिनानै थाबोगोन ना फिसाया जायनि जाहोनाव बै नाया उनाव देरनानै जों बे नाखौ जोङो जाफिननो हानाय जाहैगोन आरो। ओखायनो जोङो गोदोनि दिनाव जो बान्दल बामिफोर होनाय खोनायोमोन बान्दर बामि ना होननाय खोनायोमोन नाथाय जोङो दिनैनि दिनावाबो बेफोरबायदि बान्दर बामि जोङो नाफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया। नाथाय जोङो ना ना फिननानैबो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जाफुंसार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै जों गामिफोराव माखासे सुबुंफोरखौ जोङो जिखुनि दोननानै दामा गोबां जाबाय जायनि जाहोनाव जोङो ना फिसिनानै जिउआव जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां सुबुंफोरखौ नाफिसिनानै जेरै बयनो बुंखाबाय आङो मा माखासे ना फिसा थायो नानि पवान थायो ना फिसा थायो बेफोरखौ नाफोरखौ फाननानै रां खामानायखौबो जोङो नुनो मोनो दिनैनि दिनाव आरो जोंनि गेजेराव दिनै मानि सुबुंनो खम नाय लोगो-लोगो दिनै गावबा गाव फुख्रि जावनानै
गाबखौ न'आवनो बानायनानै माखासे ना फिसिनायखौबो जों नुनो मोन्दों ना फिसिनानै फानलायबो नुनो मोन्दों
औ
थायो बेफोर फुख्रिफोराव जोंनि ना फिसिनानै ना फिसिनानै माखासे जोङो न'नि जिथुनाखि जोङो जिथु दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो माखासे ओंख्रिफोरजों जे जारिफोर थास' बिथोरफोरजों थास' बिबारफोरजों जोङो जोङो न'आवनो जुदि फर्रि थाबाथाय जोङो सारब्लबनानै जानो हायो गुबुनाव जोंहा बाहायलायनायनिनो गोनांथि गैया। गुबुनाव जोंहा सारायलायनो गोनांथि गैया बेखायनो जोङो हायोबा जोङो बेबायदिनो न'खरावनो जोङो सारनानै जोङो जानांगौ न'खरावनो जों जुदि फुख्रिफोर बानायना लानानै बेफोरबायदि हेगारनानै जुदि जों लायोबा मोजां होननानै आं सानो। खौ जों गोबां रोखोमनि जों फख्रिफोराव जों ना फिसिनाय जों लकेल जेरै फिथिख्रि गोरै सिंग्रा सिंगि सें बेफोर मागुर गोबां रोखोमनि नाखौ जों न'आवबो फि हायो बेबायदिनो जों माखसे टाउन सोहोरफोराव माखासे जों ट्रेन बानायनानै फुख्रि जेरै फाक गेजेर गेजेर फुख्रि बानायनानै फालायनानै जों फिसा फिसा फिसा जोङो फिसिनानै टाउन सहरफ्रावबो जों बेफोरबायदिनो जोङो ना फिसिनाय बेफोरबायदि हुदाखौ एबा आदबखौ जो नुबोदों आरो बे समाव
औ
बे समाव नोंथाङा ना फिसिनायनि सायाव बा माबा नानि सायाव माबाफोर बुंबावनो गोनां दंबावो नामा
अ बिदिनोथ' ओम गैला गैनायालाय टाइमाबो जाबायना
नंगौ बिदिबा नोंथांदो नेक्स्ट समाव बेबायदिनो सावरायनो मोनबावोन होननानै मिथिनाय जाबाय दिनैनो सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय
औ